औ खुलुमबाय नोंथां।
औ दे नोंथां होनबा जोंहा बर'फोरनि फोरबोफोरनि बागै सावरायनोसै।
जागोन जागोन नोंथां औ औ औ औ।
सोमोन्दै ओ गिबियावनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन जों बर'
फोरा मा मा फोरबो फालियो औ औ जागोन नोंथां बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोंब्लाथ' माने जायखौ आसाम नाङैनो फालिनाय खौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंहा बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जों बैसागुखौसो बुजियो। नङा होमबा नोंथां औ बै मा बै माबा गुबुन माने धोरोमजों सोमोन्दो गोनां फोरबोआनो माने जोंनि फोरबो नङा नोंथां।
औ
औ दा जोंना माने फोरबो होनोब्ला माने मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना दा माने गो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा ओनसोलाव बा गामि ओनसाव थाबोग्राखाय जोंनि फोरबोआ मा बैसागुआसो गोग्लैयो आरोखि दा बैसागुआ माब्ला फैयो होननानै बुंङोब्लाथ' मा ओ बे बैसाग दानाव फैयो बा एप्रिल दानाव बैसागुखौ जागायजेननायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
दा जेब्लानो मिथिंगाया माने सोमखोर महर लायो बिलाइफ्रा गोथां महर खिलिजेनो अब्लानिफ्रायनो मा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि सल'फोर खननाय बेफोर गासिबो मा खालाम माने बैसागुजों गोरोबहांनाय बा बैसागु मानि जों माबानाय मिलायनाय जाजोबखायो आरोखि बे दिननिफ्रायनो दा औ दा बैसागु नै बाहागोआव राननो हायो जेरैहाय मा ओ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो दा सिगां मा खालामो जोंहा आरो मोनसे दंबावो जोंहा बैसागुआव गोखा गोखै जानाय दिन औ गोखा गोखैखौ माने खायसे खायसे मा खालामो बैसाग दान से अक्ट'आवबो जायो आरो खिन्थु खायसे बांसिनानो मा गोदोनिफ्राय फालिबोनाया मा सैथ्र' दाननि जोबथा दिनखालि जोबथा अक्ट' खालि बा जोबथा खालार खालि गोखा गोखैखौ जानाय जायो गोखा गोखै होनोबा जोंहा मा मोनो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं जेरैहाय बिदिनो बायदिसिना जेरै खिफि बेन्दोंनो दाउ फेन्दानो आरो गुबुन गुबुन मैगंफोर जोंहा मोनो आरोखि हाग्रायाव जागासै जोंहा गोखा गोखै होनना बुङोब्ला सेजौ सेथा मैगंफोर आरोखि बेखौ लानानै गोखा गोखै जायो दा बेफोरखौ जानायखौ जों नुयो आरोखि बेफोरखौ मानो जायो होननानै बुङोब्ला गोदोनि आबै आबौमोननि मा मानिबोनाय बायिबा मा जायो माने लोमजानाय साजानायफोर सानाय सुनायफ्रा माने गोजाम बोसोरना गोजाम बोसोराव म थांथोंसै होननानै बेफोरखौ जानाय जायो आरोखि नोंथां औ दा फैदोंहा माने मोसौ बैसाग बैसागो होनना बुङोला मा बुजियो मोसौ बैसागो होनना बुङोब्ला जोंहा मा हालदै आरो बिदिनो सारायनि मा हांगार थाव गोथांजों एसे लगायनानै मोसौव फुननानै होनाय जायो आरोखि नोंथां मोसौनाव फुननानै बिदिनो फख्रि एबा जाम्फैफ्राव माने थुखैनो लांनाय जायो औ बे थुखैनो लांनाय समाव जोंहा मोनसे मेथाइ खननाय नुनो मोनो बे मेथाइयानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनलायनाय नङाहोमबा नों नोंथां औ दा बेफोरखौ थुखैखांनानै मोसौ बेखौ लानानै फैनाय जायो ओमफ्राय ओइदिनखालि मा खालामो माने मोसौनि गोजाम दिरुंखौ गारहरनानै गोदान दिरुं होनानै खानाय जायो नोंथां माने गोजा गोजा माने गोदान बोसोर नालाय जोंना औ बेखायनो गोदान होनाय जायो बे दिरुंखौबो आमफ्राय बिनि फ्राय मा न' लाबोनानै गलियाव लाबोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो बिदिनो फुजा होबाय बा गावबा गाव धोरोमजों सोमोन्दो जोनाबो बेफोरनो बा गावबा गाव इसोरनाव बोर बिबाय आरोखि ओमफ्राय अखानायै मा खालामो जोंहा मानसि बैसागो मानसि बैसागुआवथ' मा खालामो जोंहा बिदिनो गामिफ्राव माने गावबा गाव धोरोमजों माने गावबा गाव धोरोम बायदि फालिनोसै माने गावबा गाव सोरनाव बोर बिनाय बा आर खालामनाय गोदान बोस नामाव बेबायदि खालामो आरोखि नोंथां दा ओमफ्राय लोगोसे मा खालामो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय ओमफ्राय बिदि नुयो जा आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो जोंना बिदिनो गामि गामि मोसानाय जों नुयो बेहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौबो लानानै माने जोंनि आइजोफ मा दख'ना बिदन गाननानै जोमग्रा लानानै ब्लाउस गोजा गाननानै हौवाफ्रा गामसा गाननानै गस्ला गुफुर बा ख'रआव आर'नाइ खाव खालायनानै मान न'खर न'खर गिदिं नायै जों मानि बैसागुनि मेथाइ खनै खनै न'खर न'खर गिदिंनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां खोनानो मोन्दों गोदोनि गोदोनि दिनावहाय मा थामजि सानहालागैबो मोसानायजों खोनानो मोनदों आरो खि- नाथाय दा जों बांसिन मा नुनो मोनखो सानसे एबा साननै जों बे फोर बादिल' फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि जोंनि ओनसोलफ्राव नोंथाङा ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मा- खालामो दा माने प्रग्रामफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै प्रग्रामाव माने गोबां रोखोमनि बादायलायनाय जायो जेरैहाय मि- नाय खन्थाइ आवरायनाय मनाय आरो लोगोसे मा दा मेगन खैनानै मा दा बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां नोंथां आरो लोगोसे मा नाबिलियाव मा खालामोन देंखो मोनाबिलिनो जायखौ नङा नोंथां औ- दा बे माबिलियाव माने जोंनि बर'फोरनि मुदांखा देंखोगिरिफोरखौ लेंहरनानै मोसानाय मेथाइ खनाय माने बेफोरजों रंजानानै ओ- बेफोर खननानै माने रंजानाय मोनसे हाबा हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथा औ- दा बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोना बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिदों आरो दा माबादि फालिगासिनो दं नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ- होनबा आंबो जोंनि बर'फोरनि जेरै गुबै फोरबो ओ- बैसागु फोरबो खौ जेरै नोंथाङा फोरमायदों आंबो बिदिनो फोरमायसै बुंनो थाङोब्ला जों ओ जि। बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ एखे बयबो एखे रोखोमैनो फालियो होननानै आं नुनो मोनदों नोंथांनि। जि आंनाबो। जोंनि ओनसोलजोंबो गोरोबो जेरै नोंथांमोननिजोंबो जेरै मोसौ थुखैनायनि बैसागु।
थुखैनि बैसागु दं मानसिनि बैसागु दं जोंनिथिं। बिजोंनो नोंथां जेरै मोसौफोरखौ जोङो न'निफ्राय लाना थांनानै ओ।
बा नुनि। माया ल हानानै जों फुख्रिफोराव एबा बिलोफ्राव एबा दैसा दैमाफ्राव जों। थुखैहैयो बेखौ थुखैखांनानै जोङो बिदिनो उनाव मोसौखौ लाबोनाय समाव। जों गोबां सबाइ सेरेब एवनानै लांनाय जायो बेफोरखौ जों सारनानै लाबोनायखौ ओ सारै सारै।
औ सारै सारै।
ओ मोसौखौ होनानै लाबोयो बेजोंनो जोंहा मोसौखौ बुनो थाखाय बे समाव जोंहा मोसौखौ लावथिजों बुनो मोना। जोङा दिगलि लिथि लावथि आरो रायदोंफोरजोंसो जों मोसौखौ बुनो मोन। मोनो आरो बेखौ जों न'आव लाबोनानै बिदिनो जों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनाबो फुजा। नो दिनो मोसौखौ इसे मान बाव।
मान बावनानै जेनेबा मोसौनो जेरै लावनि लनि आरो।
ओ फान्थावनि माला सुनानै जों जाहाथे।
जाहाथे गानहोयो आरो नोंथाङा जेरै मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबौ।
मोनहा जेरै बुंलांखानाय जेरै खुगा मेथाइफोर।
खुगा मेथाइफोराव लाव जा फान्थाव जा उदै गिदिर जा।
बिमा गायदे बिफा गायदे बिदि दाजा बेबायदि सल'फोरखौ खननानै।
मोसौफोरखौ जोङो माबायो आरो नोंथां मान बावो।
खावनायनि उनाव जोङो बे जेरै साराय खि सिथु जोङो सारायनि हांगारखौ हख'नानै जोङो जेरै थाव गोथांजों।
गोथांजों लगायनानै मोनसे
बैखौ मा बु बुङोमोन आंङो बारा मोनथिला जायखि जाया बे फनानै हो आरो बे फनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय एबा मोसौफोरखौ जों हाग्राफोराव। बोखारहर ना अब्ला बै माखासे जेरै जुनारफोरा बिसोरखौ गिनानै खारनायनि एबा। बिसेखौ गा खालामोबनो हायिनि थाखाय जोङो बेखौ फुननाय जायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो जोंहा ओ बे मो। मोसौ बैसागु समावनो जोंहा गोबाङानो बिदिनो ओ। माखासे जेरै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दं जेरै ओ हाग्रानि सेजौ से।
जौसे था।
माखासे मैगंफोरखौ ओ खांनानै जायोब्ला जाहाथे नागिरनानै जायोब्ला बेमार आजार आजार सानाय सुनाय माखासे ओ बेफोर हामो होननानै फोथायो नालाय बर'फोरा। बेनिखायनो जों माखासे सुबुंफोरा बै बे सानखालि जोङो माखासे जेरै मानि मुनि खारै फस्ला ओ सिब्रु बिदिनो थाराय बायदि बायदि।
बायदि बायदि मैगंखौ जोङो खांनानै एवनानै जायो आरो बे समावनो जोंहा बिदिनो।
ओ न'फ्राव जोंहा माखासे जेरै लोखोन्दाय बिबार बिदिनो मा मा थुनानै होयो आरोखि।
औ थारैनो औ।
माबा समावनो मोसौ बैसागु समावनो ओ जों आथिखालाव आरो नुबोनो मोनबावो बे मोसौ बैसागु। फ समावनो जोङो माखासे बर'फोरा जोंनिनो आसामनि सिङाव थानाय बाव। बावखुंग्रि हाजो होननाय जेरै बावखुंग्रि सिख्ला बे हाजोआव जोंहा बर'फोरा बयबो गावनि।
गावनि।
साननायफोरखौ जाफुङो होननानै मिथिनायखाय बेयाव गाखोफैयो आरो मानोना बेयाव रंजाफैयो।
फैयो बेयाव मोनसे गिदिर फोरबो जायो बे समाव।
गोदो बावखुंग्रि सिख्लाया गावनि म ओ मोजां मोननायखौ मोनैनि थाखाय बे हाजोआव फैनानै थैफै। थैदोंमोन होननायखाय बयबो। जाहाथे बे हाजोआव गाखोयोब्ला गावनि गोसोनि साननाय आरो थांखिफोरा जाफुंयो मोननायखाय ज्ञों ओ खान्थि एबा मोसौ बैसागु समावनो जों बयबो बेयाव गाखोफैयो आरो बेजों लोगोसे जों अखानायनायै जों जेब्ला बैसाग दाननि से अक्ट' जायो अब्ला जोंहा मानसिनि बैसागु जाबाय बे बैसागुआव जेरै जेब्ला ओ जेरै नोंथाङा जेरै बुंनो जेरै गावबा गावनि आनान गसाइफोर जेरै गावबा गाव नेमखान्थिजों फालियो थिग बिबदिनो जोंनिथिंगायैबो बिदिनो फालियो फालि नायजों लोगोसे जो हाजेरै गिदिराव गिदिरा उन्दैखौ अन्नाय होयो आरो उन्दैया गिदिरनो मान होयो खुलुमो सिबियो बिदिनो गिदिर उन्दै मान रायलायो।
मायो गसनि आबुथिखौ जेरै देखायो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला
औ जोंहा गामिफ्राव जेरै खेला एबा खेला गेलेनाय गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंहा माखासे खेलाफोरखौबो जों नुनो मोनो नुनो मोनो जेरै खारनाय बारनाय खाबादि गेलेनाय बिनो
नोंथाङा जेरै दो बुख्रुमनाय बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि खेला होनानै जों
बे सानखौ ज्ञों हगारो। नोंथाङा बिनि अखानायैफ्राय जोंहा माखासे बिदिनो गामिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज आलदा जानानै आरो बोराय बुरैफोरा ज' आलदा जानानै जोंहा रंज्ञा जायो जेरै न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय बुङो जेरै गावबाागावनि बर'फोरनि जेरै बर'फ्राथ' गावहानो दंजाखायो जेरै दोरोङारि दामजु
जेरै दों ओरै दामजु आरो गाननाय जोमनाय बिफोरखौफोरखौ गाननानै जेरै आइजोफोर दख'ना आरो बायदि बायदि
जोमग्रा सादोर आरो बर' बर' सेंग्राफोरा जेरै गामसा आर'नाइ गस्ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा दोरोङारि दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा गंगोना हारमुनियाम जथा बायदि बायदि आरो गरखा बेफोरखौ लानानै जों रंजायो आरो नोंथां बिबदिनो रंजा रंजा
रंजा रंजा जोङो
उनाव रंजा रंजा बिदिनो थांबाय थानानै
थांबाय थानो जयाव बिनो
दोरोङारि दोरोङारि जेरै जोंहा जौ रंना गनायथि मोननाय बेफोरखौ जोङो
एसे एसे लोंलाङो बिनिफ्राय लोंनानै जोङो जोबथायाव जोङो बेखौनो
माखासे हाबाफारिफोरजों जे नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माखासे रोजा
लानानै एबा रंजायो एबा मोसायो होननानै जोंबो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबबो जोब्बाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ